हेल'
हेल'
न नोंथां
औ खोनादों न
औ दा जोङो मइेन टपिकआवनो फैनोसै नङा होनबा
औ औ
औ आं दा नोंथांजों नारजि अमा बोरै सङो जोङो माबारै जायो बेफोरनि बागै सावरायनो बाय नोंथांनो फोरमायना होनो होननानै आङो कल खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे
दा जोङो नार्जि अमा होनना बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो नारजिया माबारै जायो बेखौ नाय नथ दा नारजिया औ जोंनिया नारजियाहाय सिगाङाव फाथो होननाय मोनसे मैगं जायनोखि एसे खाथो खाथो आर ना जेरै फाथो आरो बिदिनो माबायाबो खाथो खाथो मैगङाबो नङा होमबा नोंथां दा बे फाथो मैगंखौनो जोङो आ फोग्रोननानै जेब्ला बियो देरनानै रायो एसे गोमोनस्रो गोमोनसो बिलाइआ रायो अब्लानिया जों बेखौ खानानै सान्दुङआव फोरानो नङा होमबा नोंथां दा बेखौ औ सान्दुङाव फोरानखांनानै जोङो जेब्ला बियो गेस्रेम मोजां गोरान रानबाथाय गोसोम बिनि गाबा गोसोम जाबाय गोथांनिफ्राय गोथां गाबनिफ्राय अब्लानिया जों बेखौ मोजांनो थफ्ला बोननानै दोनसै आरो नङा होमबा नोंथां दा थिग ओ बेबायदिनो जोङो बे नारजियानो उनावहाय बे खाथो खाथो मोनजानाय मैगङानो उनावहाय गोखा महर लाबाय आरो
जेब्ला बियो नारजि महर मोनबाय ओमफाय जोङो बे नारजिखौ संनानै जानो थाखायथ' गोबां जों जानो हायो नाथाय सोबनिसाय मोजां होनना बुङोबा जोंहा अमा नङा होमबा नोंथां जिथुनाखि अमानि मेजेम बा एसे एसे मोदोम थानाय
बिजोंहाय नार्जि होनना बुङोब्ला एकदम गन्थ गन्थं गोदोलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ दा बे नारजिजों अमाजों ओम ओरैबायदि मोनसे बन्दिं ओरैबायदि सालायनि मोनसे जुथि दा बेखौहाय मारोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमना होदो
औ फोरमायजागोन दे ओ जों गिबियावनो नोंथाङा दि बुंदों ओ
औ
फोराननानै स्रेम स्रेम जेरा जोङो बे खौ गोबाव समसिम जानो थाखाय माखासे
औ
ओ दोनथुमनाय राहा खालामनाय जायो जेरै प्लास्टिक बस्था गोरान जायगा ओ जला दै नाङि
औ
बेफोराव ओ खाथेनानै जोङो दोनथुमनाय जायो बेनि उनाव जों संनो थाखाय गिबियावनो सोमनानै ओ दोननाय जायो। सोमनानै जेब्ला एसे गुरै जागोन अब्ला बेखौ जों ओं दै एसे होनानै
औ
सुनानै लानानै दै एसे होनानै रुनाय जायो गिबियावनो रुनाय जानायनि उनाव कारेन्टखौ नांजासे ओ नांजासे बेखौ रुनाय जायो रुनानै बेखौ जों गिबियावनो ओ मोजाङै गोदौहोनानै जेब्ला रुइगोन अब्ला बेखौ नायनानै जों सानाय जायो सानायनि उनाव ओ बेदरजों एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि सोरबाया जायो नाफोरजों जेनेबा दाउ फोरजों जायो जेब्ला अमाजों संगोन अमाखौ जों गिबियावनो एवनानै लाग्रोनांगोन एवनानै ला खांनायनि उनाव जेब्ला बेदरखौ एवनानै लाखांनायनि उनाव ओ नार्जिया जेब्ला सा खांनाय जागोन अब्ला बेखौ जों होसननाय जायो बेनि उनाव ओ फोमोननाय जायो आरो
औ औ उम
गुबुन गुबुन सङो खायसेया आथिखालावथ' बांसिन कुकार बायदि बेफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। रुनाय समाव। ओं ओं
औ जोंनियाबो बेबायदिनो नोंथां ओ गिबियाव जोङो नारजिखौहाय दैयाव सोमना लाग्रोबाय ओमफफ्राय सोमना लानानै ओ बेवहाय जिथुनिखि बिनि हमना ला गफंनाय बेखौथ' फोरानना दोनो नालाय गुफुंनाय हा बाला बिनि मैलाफ्रा खारथों होननानै दसे सोमना लाग्रोनाय जायो। ओमफाय बे सोमखांनायनि उनाव बेखौ साफा सुनानै ओमफ्राय ओ किसुमाना जेनेबा खायफाया खारै होनानैखौ सिफ्लेग्रोना लागोरो आरो ना नोंथां ओमफ्राय खाय फाया आरो इसे बारा गो खाजानो हाग्राफ्रा इखौ डाइरेक्ट सिफ्लेनानै बिदिनो सङो आरो खायफाया एसे रुगारनानै गारबावो आरो सोमनायावथ' जोंहा किसुमान माबाफ्रा खाराजोब्बाय एसे गोखाया खौ रुनानै गारनानै गोखा गैयै गोखाखौ एसे खम खालामनानै ओ जों रुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोंहा
औ औ
बो बिदिनो आं सङो जेनेबा आङो ओरै खालामो आरो गिबियाव नारजिखौ एसे जेनेबा जेनेबा अमाजोंसो जागोन नालाय दा अमाया बेसे बुरजा बेखौ आन्दास खालामनानै आङो फाथोखौनो ओ बे नारजि खौ आरो ना नारजि गोरानखौ एसे खम लाखायो आरोना नोंथां। ओमफाय खम लाखानानै बिखौ मोजांनो सोमना दोनसिगोन सोमना दोननानै बेखौ थिगसे सुसिगोन हखुनु हखुनु सुनानैहाय बेखौ आङो डाइरेक्ट दै एसे होनानै दडायरेक्ट कुकाराव रुगोरखायो आरो ना नोंथां थारमाने आङो सानो आ ना बेखौहाय जुदि थौआव रुयो खारै होनानै होनबा एसे गोबाव जायो नालाय मोननायाव। बेखायनो आङो दै एसे होनानै ओ गेसनि फ्लेमखौ एसे ओमफ्राय बेखौ आङो ओ सिटि गाबहोबाय आरो ना बियो एखदम गुरै जाखाबाय ओमफ्राय दा नार्जि होननाय लोगो जा दोलो जानोसो गोथाव मोनखोयो नालाय नोंथां दा नारजि दोलो खौ आङो बेखौहाय ओमफ्राय सागंजों सासिगोन आरो नोंथां ओम सागंजों सानानै बे खौहाय औ बिथिंनिओफ्राय आरो फारसें आङो खा सारायखौ जानना लासिगोन। सारायावहाय बिदिनो ओ सामब्रामफोर एबा बिदिनो बानलु देना लाखानायफोरखौ थावजों एवफानोसै एफामनानैहाय बेदरखौ होबाय बेदरखौ होनानै हालदै सिद आरो नङाबाथ' जा गोसोम बारा जागोन नालाय ओंखायनो आं हाल दैखौ जेनेबा एसे होबाय ओमफ्राय हालदै एसे होनानै ओ संख्रि
होखाबाय एसे मस्ला मस्लिखौथ' होखाबाय थावआवनो ओमफ्राय एसे एवथ्र' मोजाङै एवथ्रमना नानै ओ बेखौहाय खोबना दोननानै दसे उनाव जेब्ला। ओ बेदरा आदा मोनो हमना ला मोनहां-मोनहां जायो आरोना नोंथां। अब्लानिया होमबा ओय रुना दोननाय नारजि खौहाय आङो बे सागंजों साग्लिना दोननाय नारजिखौ। बेवहाय होसिगोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो ग्लब-ग्लब गो दौबाय औ बेखौ होसनसिगोन आरो ओमफ्राय बे ग्लब-ग्लब गोदौबा थाय ओमफ्राय आरो दसे थानानैनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय नाथाय गेसाव संनायनिस्राय। आङो जेब्ला अगदाबाव संनानै जायो अब्ला गोथावसिन मोनो आरोना नोंथां।
औ तेसा आलादा
औ-औ एसे थेफा आलादा फैयो जेने बा माबायावथ'। ओ गेसावथ' अरा बारा मोजाङै नाङा नालाय द एसे जों सानै बा साथामनि थाखाय संबा ल' आङो गेसाव सङो आरो नोंथां ओमफाय ओ। बुरजाफोर फैबाथ' बाथ बुरजा बाथाय। न'निफ्रा बुरजा जमा जाबा आङो अगदाबावनो सङो आङो होमानिया बै गोथावा आरो बे गोथाव जायो आरोना नोंथां माने। जानो औ ओ गन्थं गोदोलायनाय। ओ एकदम जाबाबो अहाया नङा होमबा नोंथां?
उम नंगौ-नंगौ।
औ। दा उम। नोंथाङा नारजिखौ दोलो जायोना गोरान ओरैनो भाजा? फोर एवनानैबो जायो।
जोंनियावथ'ओ दोलोबो जायो बेजों लोगोसे नाजों बिदैबो फुदुंनानै जायो। आरो एसे सोमस्र'नानै दसे सम सोमनानै। ओ सामब्राम सामब्राम गु फुद थाव गोथां एसे होनानै सिफ्लेेनाबो जायो।
औ-औ।
नाफोरजोंसे गुदुं खालामस्रोनानै सिफ्लेनानै मा ने होस'नो आरो बिदिबो जायो।
औ-औ-औ बिदि गोथाव जायो औ।
बिदिनो गुबुन-गुबुन जायो आरो।
औ ओमफ्राय आरो जोंहा नारजिखौथ'ओ थावो एसे होनानै बेयाव ए एसे फ्राय बायदि एवनानैबो जाजायो नङा होमबा नोंथां? दालिफोर सङोबा।
औ औ
बुरजायोब्ला औ औ औ नारजिया जोंनिया गोबां रोखोमनि जाजायो नोंथां ने
औ औ जाजायो
माने औ दा जेरै- नोंथाङा बुंबाय सिफ्लेना जायो इयाव सिफ्लेनायावहाय ओ गरनैसो आरो जुदि मटर बा बुटफोर होफादेरोबा। अब्ला बिनि टेस्टआ आरो गोथावसिन जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
दा थिग बेबायदिनो
आरो जोङो नारजिखौहाय बिब्दिनो आं आलुफोरजोंबो जानाय नुदों आरोोना खायफाखौ
औ औ नुदों
आं आं जायाखै नाथाय होनबाबो आङो गुबुनखौ आलुफोरजों जानाय नुदों आरो दा दा होनबा नोंथां औ नोंथांजों नारजिनि नार्जि अमानि सोमोन्दै रायनानै गोबांनो खोथा मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय आरो मोजां मोनबाय आरोोना नोंथां सावरायनानै दा जों बिसिखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ औ दोन्थ' जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों
ओ गोजोन्थों